औ
खोनादोंना?
औ खोनादों ।
अ मा खालामदों?
नै इदिनो ओरैनो दङ दा जेबो मावथ'वाखै । नोंलाय मा खालामदों?
ए आंबो जिरायनो दं ओमफ्राय ओंखामफोर जाबायमोन ।
ओंखामफोर जाथ'वाखै जानायालाय दा दसे थानानै दसथासोआवसो जागोन ।
औ मा ओनख्रि संखौ?
ओंख्रिया माबासो जोंना ओ दाउजों आलु ओमफ्रायो आलु जहल नोंसिनालाय
जोंना जोंना अनलाजों दाउमोन ओमफ्राय भिनदि बाजा ओमफ्राय आलु बाथोनमोन आरो
ओमफ्राय ओंखाम जाबायमोनना आसोलमोना?
औ दासो जाखांदों
अ ओमफ्राय खबरफोरा मोजां दा
खबरा मोजाङानो
अ
नों नोंथांमोननिथिं नों-नोंथांमोनथिं माने नोंथांमोना माबायाखै नामा बैसागु मोसायाखै नामा?
बैसागु मोसादों जेथिं बोसोरफ्रोमबो मोसाखायो मोसानाया बिदिनो गाजा गोमजा बानायखायो जोंनि गामियाव
औ
ओ नोंथां मोथिलाय
नोंथाङाबो मोसायोना बैसागुआव?
औ मोसायो इदिनो बयबो बैसागुआव रंजानो लुुबैखायो बिदिनो गाजा गोमजायै ज' ज' जाजायनो। दाथ' आंबो मोसा फायो आरो। नोंथांमोनथिंबो जायोना बैसागुआ?
जोंनिथिं जोंनिथिं जाय जोंनिथिं एसे गामि बायदि एरिया नङा नालाय गामि बायदि नङा नालाय जों थिं एसे नोगोर ए नोगोर जायगा जाहैबाय नालाय जोंनि माने बैसागुआ इसिबां ए ओ एफेक्ट खालामाखै माने। उम ओंखायनो आङो नोंथांनाव फन हरनानै सोंहरदोमोन आरो बैसागुआ देग्लाय मारै जादों जेनेबा बर' हिसाबै
गामि ओ गामि गामि एरिया जाबाय नालाय जोंथिं गामि मोनफ्रोमबो जाखायो आरो बैस सागुआ गामि एरियाल' नालाय बिदिनो टाउन नोगोरफोर गोलैया नालाय। ओंखायथ' मोजाङैनो गासिबावबो गाजा गोमजायै जायो।
जों दा जों थानाय जायगाया नोगोर नोगोर जाहैबाय नालाय माने बे जा माबानि
उम
फेस्टिभेल एबा बेफोर बुस्थुफ्रा इसेबां बेहाय एफेक्ट होआ इदिनो मो सम सम माबाना होयो फैयो गेदेर फेस्टिभेलफोरा जायोबा इदिनो गेदेर खुंलाङो बेहाय नोंथांमोनालाय उम आं आंथ' गोबाव सम जाबाय बेहाय नोगोर एरियायाव थानाया नोंथांमोननियाव बैसागुआव माबायदि रंजायो माबायदि मा खालामो नोंथाङा एसे बुंथिनो फोरमायथिना हो होनो हागोन नामा?
ओ बैसागुआवथ' जोङो गिबि सानावथ' मोसौखौ थुखैयो नालाय बे गोदोनिफायनो मोन से नियम जानानै दङ फार्टआव जोङो मोसौ थुखैनानै इदिनो मोसौनो माला गानहैयो आरो इदिनो ओ लाव हालदै फान्थाव थाइखा बिदिनो ओ माला गाननानै जोङो दोंसै मेथाइ खनो बे मेथाइआ लाव जा फान्थाव जा जोंहानि मोसा बोसोरे बोसोरै बल' जा बिदि मेथाइ आरो । ओमफायो बिदि मेथाइ खनखानानै जोङो अखानायैनिफ्राय बैसागु मोसायो आरो ओमफ्राय बे बैसागु मोसानायाव बर'फोरनि हारिनि दख'ना गामसा आर'नाइ बिदि लाना मोसायो आरो जोङो ज' ज' जाजायनो
औ
बैसागु मोसानायाव खाम जथा सिफुं सेरजा ओ इदिनो बायदिसिना बर'फोरनि जों लायो आरो मोजाङै बयबो । दामनानै आराम गाजा गोमजा बर'नि बिदिनो बैसागुफोरनि मेथाइ खननानै गावजों गावनि खुगाजों ओमफ्रायो जों बिदि ज' ज' जाजाय मागियो आरो मोनसे न'खरनिफ्राय मोनसे न'खर नोंथाङाथ' टाउन एरियाायाव थानानै दा बर'फोरनि एसे कालसारखौ बावबायबो जानो हागौ ओमफाय नोंथाङा बिदि कालसार बैसागुफोर मोसानो लुगैगोन ना लुगैया?
मोसानोलाय लुगैयो एबार बे बोसोराव आं जा रंजानो हायासै आं नेक्स्ट फैगोन बोसोरनाव रंजानो सानदों बेनिखायनो यनो आङो आङो गामि ओनसोलाव थांगोन नेक्स्ट फैगोन बोसोराव आरो रंजानो रंजानो नाजागोन आरो ओ गामियाव थांबा आं रंजानो रंजा माने थांबथाय बिदि मोसानाय मुसुरनायाथ' थाखागोन नालाय आंबो बेहाय बाहागो लागोन आरो
आरो बिदि मोसानाय मुसुरनायाव बयबो ज' ज' जाजाय थानायाव एसे गोसोआ लुगैयोना बिदि दामनाय देनाय मोसानो ओंखायनोथ'
बैसाग बैसागु बोथोर बैसागु बोथोरा माने माब्ला जायो आं बेखौ नोंथांनाव सोंनो सानदोंमोन आं एसे बावबायना बैसागु बोथोरा माब्ला माब्ला जायो आरो बेयो बेयाव माबायदि मानसिफोरा एबा माबायदि बैसोनि माबायदि मा माबायदि मोसायो बेखौ एसे खोन्थाना होनो हागोन नामा?
अ बे बैसागु बोथोरथ' बर'फोरनि बैसाग दानाव जायो आरो बैसाग दाननि गिबिनि दिनाव माने बेयावथ' बैसोनि खोथा थाया गेदेर उन्दै गासिबो ज' ज' मान होनानै मोसानो हायो आरो ओमफ्रायो बे मोसानाय आरो बे उन्दैफोरा गेदेरफोरनाव खुलुमो आरो ओमफ्राय गेदेरफोरा उन्दैफोरनो बोर होयो आरो बे समाव ।
ओं
ओमफ्राय उन्दैफोरा गेदेरफोरना बिदि खुलुमो नालाय ओमफ्राय गेदिरफोराथ' उन्दैफोरनो बोर होयो । बिदिनो गासिबो गावजों गाव बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बिदिनो मान होलायो आरो बे समाव ओमफ्रायो खाम जथा सेरजा सिफुं लानानै गावनि खुगाजों मेथाइ खनो बिदि जेबबो दा दा जुगनि मेथाइ दामग्रा मुवा बेसाद लायालासिनो गावनि हारिनि दामग्रा आगजुफोरजों आरो गावसिनि खुगाजों मेथाइ खनो आरो। बिदिनो बिदिनो जमा जमा खननानै गारांफोरखौ मिलौदो खोनायो आरो। ओमफ्राय बे मोसानायफोराथ दा बिदिनो ज ज जाजाय मोसायो आरो एसे मोजांनो।
नोंथांनि खोथाखौ खोनानानैथ आं बैसागु बैसागु एबा जा बे फोरबोखौ बैसागु फोरबोखौ आं बिराद मोजां नुहुरदों बे आंना माने गोसोआ रंजाफानो लुुबैदों आरो मा नै बैसागुआव बेनिखायनो आं बे बैसागु बोथोरखौ माला फैगोन नेना थासिगोन। आरो
बे बैसागु बोथोराथ थांनायाथ बांद्राय गोबाव जायाखै। माने बैसागु बोथोरा इंराजि दाननि मार्चआव जायो आरो मार्चनिफ्राय जागाय जेनो। मार्चनि बिदिनो फन्द्र थारिखसोआव ओमफ्रायो बे जागायनायाव दाथ बान्दो गोबाव थायाखै नालाय बैसागु जोबनाया ओंखायथ एसे गोबाव नेनांसिगोन आरो नोंथाङा बे बैसागुखौ जानो थाखाय
औ जेबो नङा आं जिखुनु जा जियानो जा आं फैगोन बैसागुखौ आङो नेना थासिगोन। जा दा जा नों बिथांनिफ्राय आङो राव खोनादों दा बेफोरखौ बा थ्राखौ खोनानानै माने आं बैसागु फोरबोखौ आं बिराद मोजां नुहुर दों आरो बिराद रंजानो गोसो जादों आं। गोसोआव ओमफाय दा माने थां खांबाय हिसाबै आङो बे नेक्स्ट फैगोन बोसोर बेखौ नेना थानोसै आरो ज ओमफाय
न
हो दाथ बां
नोंना नोंथांना बैसागुआ माबोरै मा माबोरै बारलांखो?
माने बैसागु फोरबाथ जोंना बोसोरफ्रोमबो गाजा गोमजायै जायो होमबाबो देग्लाय बै देग्लाय बोसोराव एसे गाजा गोमजासिन जादों आरो। मानो होनबा देग्लाय बोसोराव गासिबो फैजोबनाय जादों जोंनि गामियाव सोरबाफोर सा सेबो थालांनायानो जायाखै ओमफायो ज ज जाजायनो मोसालायदों आरो बिब' बिनानाव ज ज जाजायनो ओमफायो खाम जथा दामनाय फोराबो मोजांनिफाय मोजांसिन जालांदों। जोंनि गामियाव ओ बिदिनो गासिबो मोजाङैनो स्कुल गोजोनै मोजां इन्टारेस्टनो बे बैसागुखौ हगारहरबाय आरो रंजा गाजा गोमजायै।
उम बिदिबाथ गासिबो मोजाङानो थांदों नोंथाङाबो बैसागुआ फोरबोआ बैसागुआव
औ मोजाङानो थांदों औ। नोंथाङाथ देग्लाय बोस सोरावथ बैसागु जानो मोनासै। नेक्स्ट बोसोराव सम मोनबा आं लिंहरगोन आरो नोंथांखौ बैसागुखौ एसे मोजाङैनो जानो।
उम बिदिबा मो नोंथांना बैसागुआ एबार मोजाङै थांदों।
उम औ मोजां थांबाय नै
औ
देबा नोंथांनि एसे ओंखाम जानोसैमोन आं।
ओ जागोन दे।